हेल'
खोनानो औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ ओरैनो दं नोंथां।
औ अब्ला माने जेनेबा नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथां बिदिनो दसे सम फरायनायनि सायाव सावरायनो साननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां रायज्लायजागोन दाथ' ओरैनो फ्रि दं नालाय आं
औ औ माने जेनेबा बिदिनो जोङो फरायोब्ला माबायदि फरायोब्ला जोङो मा जानो हायो मा लाइनाव फरबा मा जानो हायो बेफोरबायदि खौनो एसे सावरायनो नामा साननानै फन हरदोंमोन आरो आं।
औ औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ अ अब्ला नोंथाङा एसे बिदिनो बुंथिना होदो नाम
अ नोंथाङा सोलोंथाइनि सायाव सोंदोंमोन ना?
औ औ नोंथां।
अ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों फरायनायब्ला जों आथिखालावथ' सोलोंथाइनि गोनांथिया देरखा नालाय मानो दानि जुगाव जों सोलोंथाइ नङाबा जाया बिदिनो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बाहागो बिदिनो फरायनो हायो बिदिनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों बुङोब्ला जों जेरै सोलोंथाइनि गेजेरजों बिदिनो बिगियान आयदा जेरै इंराजियाव साइन्स होनो आरो जोङो बिदिनो आर्टस बिदिनो आर्टस बिदिनो कमार्स बिनि उनाव जोङो बेनिफ्रायाय जोङो आर्स फरायनो थाखाय जों गि
जोङो बिदिनो आर्ट्स लाइनाव फरायनांगौ जायो बिदिनो जोङो जे जोंनि आसामाव मिडियाम थायो जेरै आयदा बिदिनो जोङो
औ
गावबा गाव जि मोननै रावजों फरायने साननि सि इंराजिजों बिनो बर'जों हायो बिदिनो जोङो बिजनेस सायावबो जोङो जेरै बर्ट होनो बिदिनो जोङो गोबां गोबां बर्ड दङ सेन्ट्रेल बर्ड दङ आसाम स्टेट बर्ड दङ बिदिनि गेजेरजों जों फरायनाय बिदिनो रिजाल्टफोरा उन सिगां जायो आरोना
औ
बिनिहाय जोङो जेरै जों फरायनायनि बागै जोङो जेरै आर्ट्स लाइन फरायबा जों आर्ट्सनि गेजेरजों जोङो बिदिनो गिबियाव जोङो बिदिनो जों जेब्ला क्लास टेन पास जायो जों बिनि उनाव जोङो जेब्ला जों बिदि स्ट्रिमस जेरै जोङो साइन्स आर्टस कमार्स बिदि लाइनखौ फरायनाय बिनि जेब्ला जों ओ गुथा से थाखोनिफ्राय गुसिम जों बिनि गेजेराव जों गासिबो जेनेरेल जायो बे समाव जोङो इंलिस गासिखौबो मोनजोबो जों बिदिनो मेथ्स इंलिस गासिखौबो जों मोनजोबो आरोना बे समाव जेब्ला जों क्लास टेन पास जायो बिनि उनावसो जोङो बिदिनो गोबां गावबा गाव लाइन फरायनो हायो बिदिनो जों आर्ट्सनि गेजेरजों फरायनाय बिदिनो आं आर्ट्सनि सायाव होनोसै
औ बिदिनो आर्ट्स लाइन फरायबा जों बिदिनो ओ क्लास टेन सिम फरायदो ओ क्लास टेननि उनाव पास जानानै जों फरायनो हायो आरोना बिदिनो फरायै फरायै जों जेब्ला फार्स्ट इयार सेकेणड इयार पास जानानै जोङो हमनायायो बिनि उनाव जोङो बिदिनो हायर्ट सेकेण्ड एन्डरिनि उनाव' जों जेरै बि ए फरायनो हायो बिदिनो मास्टार डिग्रि बिनि उनाव एम ए फरायनाय एम एनि उनाव जों बिदिनो जों जेब्ला आर्ट्सनि लाइनाव जों गोबां फरायनो हायो आरोना बिदिनो जों जेरै आर्ट्सनि लाइनाव ए एम बिएबो फरायनो हायो बिएबो फरायनो हायो एम एबो फरायनो हायो एमबि ए फरायनाय जोङो बिनि उनाव जों जेरै ओ बिनि उनाव जोङो जेरै एल एल बि फरायनो हायो बिदिनो एल बि बिनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो जेब्ला ओ बिनि अनगायैबो जों फरायाब्ला जोङो दिप्ल'माबो लानाय जेरै जों आइ टि आइ बो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो बिनि अनगायैबो जों जेरै ग्राफिक डिजाइनाव फरायनाय बिदिनो इन्टार रेडिसनबो फरायनायनो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो टुवेल्भ पास जाखांनि उनाव बिए पास बेनि उनाव जेब्ला जों फरायालासिनो जों गरमेन्टनि थाखाय गरमेन्ट सेक फोरनि थाखाय फरायनाय जों जेरै प्राइभेट दं प्राइभेट दं गभर्नमेन्ट दं बिदिनो इउ पि एस सि दं ए पि एस सि दङ बेनि अनगायै जोङो जेरै ओ सेन्ट्रेल रेलवेनि दङ बिदिनो आसाम पुलिस बिदिनो बायदिसिना बायदि बायदि ओ रायजोनि पुलिस बिदिनि सायावबो जोङो फरायनो हायो आरोना
औ
बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो जोङो जेरै ओ इउ पि सि इउ पि सिबा सेन्ट्रेल बर्ड सेन्ट्रेलनि आरो ना जों बेखौबो जोङो ओ फरायनो थाखाय एबा जों उथ्रिसारनो थाखाय बेनिफ्राय ओ बि ए पास जानो गोनांथि जायो आरोना बिनि उनाव जोङो बिदिनो बेलेग कर्स लानांगौ आरो बेनि थाखाय जों बेनि बेखौ जों फरायनो थाखाय बेलेग बेलेग ओ स्ट्रिमाबाबो फरायनो हायो बिनि अनगायैबो जोङो बे आर्टसाबाबो फरायनो हायो आरोना बिनि अनगायैबो जोङो ओ जेरै बे आर्टस लानाय उनावबो जोङो दिप्ल'मा हायो दिप्ल'माखौ क्लास टेननिफ्रायनो हायो हानाय होमब्लाबो जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ बिदिनो डिग्रि फरायनानै फरायो आरोना बिदिनो जोङो जेब्ला फरायखांनायनि उनाव जेब्ला जों आइ टि आइ खौ आइ टि आइ खौ बोसोरनै फरायनो हायो फरायखांनायनि उनाव जों इदिनो पलिटेकनिक लाइनखौबो फरायनो हायो आरोना जिखौ जोङो जेरै इन्जिनियार लाइनबो होनो हायो आरो ना बिदिनो आइ डप्ल'मा होनोब्ला जोङो बिदिनो दिडप्ल'माया गोबां ओ बाहागो थायो बिदिनो ओ इलेकट्रिसियान ओ बिदिनो इलेकट्रिसिनि उनाव जोङो टेलरबो थायो बिदिनो अट' मबाइल थायो अट' मबाइला जेरै एम एम डिल' डिजेल मेकानिक दङ इलेक्ट्रक मेकानिक दङ बेनि अनगायैबो जोङो आरोबिव मोननो हाबावो बिदिनो एसिनि दङ आ असिनिबो मोननो हायो जों बिदिनो आ इलेक्ट्रिसियानबो दङ जों गोबां गोबां मोनो गोबां गोबां बाहागो थायो आरोना जेरै आइ टि आइआवबो जों बेखौ दिप्ल'मा होननाय मिथिनाय जोङो बेखौ फरायनो थाखाय जों गभर्नमेन्टआव फरायनाय प्राइभेटआव फरायनाय बेयो मोननै बर्ड दङ ए सि बिटि एन सि बिटि दं आरोना आइ टि आइनि बेलायाव बिनि अनगायैबो जोङो बि पासनियाव दहाय होनखादोंमोन आं जेरै एल एल बि बेखौबो जोङो टुयेल्भ पासनि उनावबो फरायनो हायो आर्टसनिया नाथाय जों बेखौ बोसोरबा ना मा लायो आरोना टुइयेलभ भासनिखौ जेब्ला जों
बिनि सायाव बारा आङो आइडिया गैया होमब्लाबो आं जेखौ मोनसेयैखौ बुंबाय आरो बिनि उनाव बांसिनानो डिग्रि जोबनानै लायो डिग्रि जोबखांनायनि उनाव बेखौबो लानाय जायो आरो ना बेखौ आर्टसनि बेलायाव फरायनाय मानो होनब्ला आंबो आर्टस फरायनो नालाय बेलेग बेलेग आयदानि सायाव आं बारा गोनोमाव बुंनो हायो आरो बारा एक्सपिरियेन्स एबा रोंगौथि गैया बेनिखायनो आं आर्टसनि सायाव बुंनाय जाबाय आरो ना
औ
बिदिनो जोङो ओ बि ए फरायखांनायनि उनाव जेरै जोङो एम एम बि फरायनो हायो आरो ना बिजनेस लाइनाव थाङो आरो बेफोर ओ बिदिनो जों ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां फरायनाय ओ बिदिनो जोङो इन्जिनियारफोर जानोब्ला जों दा बेबो जों आर्सड लाइनजों हमनाय होनब्ला जों दिप्ल'मा आरो पलिटिकेल लानांगौ आरो ना बिनि अनगायैथ' जोङो बिदिनो दानि मुगायाव जौगायोब्ला जों बांसिन जौगानाय जों माबायाव जौगादों जेरै आइ आइनि जुग जाबाय नालाय ए आइनि जुग जोन बे जों बांसिनानो साइन्सनि बेलाजों एबा साइन्सनि बेलायाव जों बांसिन जौगानायखौ नुनो आरोना दानि जुगाव साइन्सनि औ बिराद जौगामोन जेरै जोङो साइन्स साबजेक्ट लानाय बायदिसिना कम्पिउटारनि बेलायावनो जा कम्पिउटार साइन्स बेनि अनगायैबो जों आइ आइ टि जेरै इन्जिनियार लाइन बे जों साइन्सनि गेजेरजों थांबाय आर्टसनि बेलाजोंथ' रावबो थांनो हाया नालाय बेयो बिदिनो आरो ना नोंथा नोंथाङा दा गा नोंथाङा दा मा फरायगासिनो दं बेनि सा नोंथाङा आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों एसे फोरमायनो होदो नोंथां नोंथाङाबो
औ आंबो माने बे आंबो बे इन्जिनियार लाइनखौनो फरायगासिनो दं जिहेथु आंबो आंबो बुंनो थाङोब्ला आंनि बेकग्राउन्डआबो बिदिनो आंबो आर्ट्स फरायनानैनो आंबो थांनाय खिन्थु जोङो फ्राय बाखौ माने जेनेबा बुंनो हायो आरो जेनेबा जोङो सासे गथ' सासे गथ'आ जुदि बिदिनो इन्जिनियार जानो गोसोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो जि थाखो उथ्रिसार जानाय लोगो लोगो जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो बेफोरबायदिनो डायरेक्ट जि थाखो उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव बिदिनो आइ आइ टि आइ आव एडमिसन लानो हायो आरो लोगोसे दा पलिटेकनिकआवबो दा एडमिसन मोनोसै जिहेथु बे माबानि मा होनो बे क्लास टेनाव टेननि मार्कनि हिसाबै पारसेन्टनि हिसाबै जोङो पलिटेकनिकआवबो डाइरेक्ट एडमिसन खौ मोनोसै सिगांनि समावब्ला बिदि नङामोन सिगांनि समावब्ला जोङो बेफोरबायदि माखासे बे पलिटेकनिकआव हाबनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि इन्ट्रेन्स एगजामफोरखौ जोङो होनो गोनां जायोमोन खिन्थु दानि समाव जोङो बेफोरबायदि एन्ट्रेन्स जेबो एगजाम होनो गोनांथि गैलिया जायनि जाउनाव जोङो क्ला ओ क्लास टेन पास आउट जाखांनायनि उनाव जोङो डाइरेक्ट बेयाव जोंनि क्लास टेननि पारसेन्टखौ लानानै जों बेयाव एडमिसनखौ मोननो हायो दा बेबायदिनो जुदि सासे गथ'आ बेफोरबायदि मोजां जुदि गिदिर मोनसे इन्जिन इन्जिनियार जानो गोसोब्ला जोङो फार्स्ट ओ जाय जाय मानसिफ्रा माने जेनेबा बेफोरबायदि हा ओ हाय सेकेण्डारि बा इलेभेन टुयेल्भ फराय ओ खौ माबायाव मा होनो साइन्स स्ट्रिमाव मोनाखै मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि
उम
जेरै एन आ एन आइ टि आइ आइ टि ट्रिपल आइटि बेफोरबायदियाव एडमिसन मोननोब्ला जोंहा माबानि ओ सा साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय पास आउट जानाय जानांगौ दा जोङो जुदि जोङो आर्ट माबा फरायाब्लाबो साइन्स स्ट्रिम फरायाब्लाबो जोङो माबानि क्लास टेननिफ्रायनो जोङो डाइरेक्ट पलिटेकनिक फरायोब्ला आरो पलि पलिटेकनिक फरायखांनायनि उनाव जोङो पास आउट जाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदि एन आइटि ट्रिपुल आइटि बेफोर बेफोरबायदि कलेज गिदिर गिदिर कलेजफोरनि इन्ट्रेन्स एगजामफोरखौ जोङो होनो मोननाय जाहैयो दा जोङो बेबायदिनो जाय जाय मानसिया माने जेनेबा आर्टस स्ट्रिमनिफ्राय माबाखौ ओ इलेभेन टुयेल्भखौ पास आउट खालामबाय बे मानसिया जुदि दा इन्जिनियार जाफिन इन्जिनियार जानो होननानै इस्सा दंब्ला बा गोसो दंब्ला बे बा बिथाङा दा गावनि क्लास टेननि सार्टिफिकेटखौ लानानै बियो पलिटेकनिकआव एडमिसन खालामनांगोन आरो पलिटेकनिकआव एडमिसन खालामनायनि उनाव बेयाव फास आउट जानानै बिदिनो माखासे एन आ ओ एन आइटि थ्रि एन आइ टि आइ आइ टि ट्रिपोल आइटि बेफोरबायदिनि थाखाय माबानि थाखायथ' जेने बा बुंनो थाङोबा आइ आइ टि नि थाखायब्ला जोङो मोननै एगजाम होनो गोनां जायो जे डाबल इ मेन्स ओमफ्राय जे डाबल इ एडभान्स बे मोननैखौबो जोङो कुवालिफाइ जानो गोनां जायो अब्लासो जोङो बे आइ आइ टि इनस्टिटिउटफ्राव हमना ला बे आइ आइ टि इनस्टिटिउट फ्राव माने जेनेबा एडमिसनखौ जोङो मोननो हायो आरो। दा ओमफ्लाय जुदि पलिटेकनिक फरायखांनायनि उनाव जुदि सासे गथ'आ बि बिटेक खालामनो इसा दंब्ला जोङो बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग कलेजफ्राव जोङोे डाइरेक्ट डाइरेक्ट इन्ट्रेन्स मोनसे होनानै जोङो डाइरेक्ट थार्ड इयाराव जिहेथु माबाया बिटेकआ बोसोरब्रैनि जायो। जुदि जोङो पलिटेकनिक फरायनानै थाङोब्ला जोंहा बोसोरथामल' खालामनो गोनां जायो बेफोरबायदि बे ओ माने हमना ला बिदि कलेज फिसा फिसायावबा बे माबायावथ' ओ एन आइटि आइ आइ टि ट्रिपोल आइटि बेफोरबायदियावबाथ' जोंहा माबाखौ ओ मा होनो? इन्ट्रेन्स होनायजों लोगोसे जोङो फार्स्ट इयारनिफ्राय फरायफिननो गोनां जायो। खिन्थु हमना ला जेनेबा ओ आसाम इन्जिनियारिं बे आसाम इन्जिनिं इन्जिनियारिं इस्टिटिउट बेफोरबायदि एसे फिसा लेभेलनि कलेजावबा जोंहा फिसा ओ मोनसे ए इन्ट्रेन्स होनानै जोङो डाइरेक्ट ओ सेकेण्ड इयारनिफ्राय जोङो एडमिसनखौ मोननो हायो माबा जाखांनायनि उनाव। ओ मा होनो पलिटेकनिकास पासआ पास आउट जाखांनायनि उनाव आरो जाय बेक्तिया माने बे माबा खौ इलेभेन टुयेल्भ खौ साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय पास आउट जाबाय बिसोरथ' दडाइरेक्ट कुवालिफाइ जाखायो जे माने डाइरेक्ट बिसोरो माबाखौ बे जे जि दाबअलि मेन्स एडभान्स बेफोरखौ डाइरेक्ट होनो मोननाय जाखायो। दा दडाइरेक्ट होनो मोननाय जाखायोब्ला बिथांमोनहा बेफोरबायदि पलिटेकनिकफोरखौ फरायलायनो गोनांथि जानानै फैया बिस्रा डाइरेक्ट बिटेक कलेजाव आइ आइ टि एन आइ टि तट्रिपोल आइ टि बेफोरबायदियाव डाइरेक्ट एडमिसनफोरखौ मोननो हायो। दा जुदि सासे गथ'आ बेबायदियाव मोननोब्लाबो बिथाङा पिसि एम लानाय जानांगोन अब्लासो बियो बे एग्जामखौ होनो थाखाय हागोन आरो नङाबा बिथाङा हानाय नङा।
औ
खोना नोथाङा अब्ला जोंहा स समाबो जानानै फैगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंथां सावरायनानै मोजां मोनजोंमोनबाय।
औ जागोन दे बिदिबा औ औ दे।
औ